हेलौ
नोंथां औ खोनादों
दे बिदिब्ला जों दिनै दैनि सोमोन्दै रायलायनो दैखौजों मायाव मोनो आरो माब्रै बाहायो मा मायाव बाहायजायो बेखौ जों रायलायनि
औ दे सावरायनो हागोन।
जों दै होनोबा बयबो मिथिखायो
औ
दैया जोंनो बयनोबो लागै नांगौ जायो
औ
जों दै गैयाबा थांनानै रावबो थांनानै थानो हाया।
औ
दैयानो जोंनो नां गोनांथिथार दै दै खौ जोङो गुबुन गुबुन महरनि मोननाय जायो बे दै-दैया जों गलि थायो गोसोम थायो आरो गोजों महरि थायो। जों दैखौ गोबाङा लोंनो थाखायबा दैखर जावो सोरबा
औ
दंखल बहायनानै दिहुननाय जायो सोरबा बरिं खालामनानै दिहुननाय जायो जोङो दैख खौ लोङोब्ला फिल टार खालामनानै लोंङो आरो जों दै गुबुन गुबुन खामानि फानाव बाहायनाय जायो मानो होनोब ब्ला दै दैयाथ' जों बयबो मिथिखायो। अखा फैब्लाबो जों दैखौनो मोनो आरो बे दैआनो गोजौआव खफ जानानै बिरलांना आरो बेनो दै जानानै फैफाफिनो आरो जों दैखोन। नायोब्ला दैमा हान-थि जेरै। दैमा बे दैमाया सान। सागोरनिफ्रायनो। बोहै बोयो। बे दैयानो आरो सागोर। गावनो थांफाफिनो बे दैया जोंनि थाखाय गल गल गिदिंनाय दैमाफोरबायदि। नोंथाङाबो दैनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथाङ बुंनायाबो सैथोआनो। जोङो दैखौ जोंनि देहानि थाखोय। गोनांथि। दैयाबो जोंनि थाखोय। गोनांथिथारानो होनजायो जोङो दै नङाबा थांनानै थानो हाया जेरै जोङो ओंखाम जानायावनो होन जा। हिरि जिखुन जाग। जानायावनो होन जोङो दै गाङो। दै गांनानै जोङो दै। लोंनो मोनाबा जों जोङो नांथागोन आरो जोंनि। देहाफोरा बेबायदिनो। बेमार आजारज। जागोन। जोङो दैखौ लों। बासो बेबायदिनो जोंनि देहानि बेबायदिनो उदैनि मैलाफोरखौ सुस्र'लांगोन। दैआबो जोंनि था। थै गोनां जोङो दैखौ हायोबा जोङो बेबायदिनो फासलि। टार सय लिटारसो लोंनो हानांगौ बेबायदिनो सानसेयाव।
औ।
बेबायदिनो दैया जोंनि थाखाय गोनां जोबोद गोनां बेबायदिनो दैखौ जोङो बेबायदिनो मोननो हायो जोङो जेरै दैखरफोर। खुरनानै जोङो न'नि बाहायग्रा दै लोंग्रा बेबायदिनो दैखरफोर खुरनानै लायो। आरो। सोबाफोरा बेबायदिनो दंखलफोर खुरो। बेबायदिनो आरो सोरबाफोरा बे। बेबायदिनो बरिं दै मिसिन। सिन बेबायदिनो बहे बहायनानै लायो बेबायदिनो आरो जो। जोङो दैखौ लोङोबा जो जों बेबायदिनो फिल्टार खालामनानै लोङो। अब्ला दैनि बेबायदिनो एम्फौ गोफौ बेबायदिनो बिजानुफोर थानाया थायो फिलटार खालामबा जोबस्रांलाङो बिनि थाखायनो जोङो दैखौ फिल्टार खालामनानै लोंनांगौ। औ आरो फुदुंनानै लोंनांगौ। फुदुंनानै लोङोबा जोङो बेबायदिनो बिजान'फोरा दांगारो थैयो बिनि थाखायनो जोङो देहानि थाखाय दैखौ फुदुंनानै लोंनाया गोनांथि। फिलटार खालामनाया लों नाया गोनांथि। आरो जोङो बेबायदिनो जोंनि गामिफोराव बेबायदिनो दंग'फोर जावनानै बेबायदि बिदिनो दैखौ लाबोनाय जायो आरो बेबायदिनो जिखुनु जा खेथि खालामनायफ्रावबो जोङो बेबायदिनो मेसिनजों सारनानै बेबायदिनो दै होनानै बेबायदिनो मैगं थाइगं आबादफोरबो मावनाय जायो। बिनि थाखायनो जों जों लोंनायल' नङा बेबायदिनो जोंहा खेथिफोरावबो दैखौ जोबोद गोनांथि जायो बिनि थाखाय बेनो दैया जोंनि थाखाय गोनां। थियानो आरो जोङो बेबायदिनो दैसाफोर बो दङ बे दैसाफोरावबो जोङो बेबायदिनो दै थानायनि थाखाय बेबायदिनो ना हमनानैबो मोनजायो आरो साम'फोर खन्नानैबो मोनजायो। आरो दैसाफोर थायोबा बे दैसाफोरावबो जोङो बिदिनो सि फुनो मोनो दुगैनो मोनो बे गासैबो दुग गैनाय लोंनाय सि सुनाय नि थाखै दैफोरा जोंनि थाखै जोबोद गोनांथियानो होनजायो आरो आरो नोंथाङाबो मा मायाव बाहायो दैखौ बुंबावनो हागोन
जोङो दै होनोब्ला बयबो मिथिखायो सेनि फ्राय जौसे हा हालागै जोङो गासै बिथिङाव बाहायनाय जायो।
औ औ नंगौ
जों जेरै जेरै जों जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जेरै बे मिथिंगायाबो थांना थानै थांना थानो थाखाय जि बारहावा बेजों लोगोसे दै नांगौ जायो। दै गैयाब्ला जोंनि बे मिथिंगायाबो समायनानिफ्राय रहायलाङो आरो बे रान ज्रयलांनानै बे मिथिंगायाबो महर गैयै जायो। जेरै अखा फैब्लासो बे मिथिंगाफ्रा समायना सोम खोर सोमखोर बिलाइ रोदोमो आरो समायना नुयो आरो मानसिखौ थांना थानो थाखाय जोंनो हां फैयो बे हांआनो जाबाय अक्सिजेन। आरो बिजोंनो जोङो दैजों जों गोबां खेथियाव बाहायनाय जायो। बे दै गैयाब्ला जों खेथि आबादफोरखौ जोङो मोननो हाया। दै गैयाब्ला जोङो बे आबादफोरनिफ्राय जेसेबां मोननांगौ बे मोननांगौनिफ्राय जोङो खावसे बाहागोखोनो जों मोननो हानाय जाया। मानो होनोब्ला दैनि गासै बिथिङावनो गोनांथि जेरै मोसौ मोसाफोरनो बो नांगौ जायो, मानसिनो नांगौ जायो, आरो बिफां लाइ बिफांफोरनोबो दैनि गोनांथि जायो। खेथिबो खेथिफोर खालामबाबो दैनि गोनांथि नों आरोबाव बुंबावनो हायो। अब्ला फुंजा
औ नंगौ बेबायदिनो दैखौ जोङो अखानिफ्रायबो बेबायदिनो दैस्लुं मोननो हायो दै मोननो हायो बेबायदिनो जोंनि दंफां-लाइफां, गय, बेबायदिनो फिथाइ साम थाय आबादनि थाखाय बेबायदिनो अखा दैखौबो नांगौ जायो जोंनो बेबायदिनो जोङो मालाबा समाव सारनायफोर जोंनि मेचिनजों सारनायफोरजों थोआ बेबायदिनो बिनि थाखायनो जोंनो अखा दै जायो। नै दा दैज्लांआवहाय बेबायदिनो जोङो बयबो गासैबो गासैबो ओनसोलावनो गासैबो गामियावनो बेबायदिनो दायो गुब गाब बेबायदिनो माइ गायनायाव हुखुम जाजोबदों गासैबो मानसिफोरा बिनि थाखायनो जोङो अखाखौबो नांगौ दै बेफोरावबो जोङो जेन'बा अखा हानानै दै थायाबा बेबायदिनो जोङो माइ गायनो हाया गोरान बेबायदिनो सा सानदुं दुंनानै थानाय गोरान रानस्रावनायबा जों माइफोरखौ बोरै गायगोन बिनि थाखायनो जोंनो माइ गाय नों गोनाङावबो बेबायदि बिदिनो दै नांगौ जायो बे दै थोजास से मोनबासो जोंनि माइफोराबो मोजां जागोन बेबायद बिदिनो जोङो थोजासे आदारखौ बेबायदिनो माइखौ बोसोरसेनि लागै बिदिनो जोङो बुथुमनानै लानो हायो बिनि थाखायनो जों जोंनि अखा दैयाबो बे बायदिनो गोनां बिदिनो जों दैखौ गोबांथार बेबायदिनो खामानियाव बाहायो बायदिसि‌ बायदिसिना रोखोमावनो बाहायो जोङो नोंथाङा सावरायबावनो हागोन ना
औ‌‌ हागोन नै दै होनबा जों गासैयावबो बाहायो नङा होमबा दैयानो जोंनो थाखाय थांनायनि जिउ होन होननानै बुंजायो दै दै गैयाबा जोंनि थांना थानाय थै मानो होनोबा मोनसे गासै बे बुहुमाव थांना थानाय जिब जुनार दाउसिन दाउला आरो बिफां लाइफां गासै नांगौ मानि नुनाय मानि मिथिंगाफ्राबो दैनिनो गोनांथि जायो
औ।
आरो बे दैयानो जोंखौ थांना थानो थांना थानायनि राहा लामा बोलो ओ हैयो।
औ। नंगौ।
जों नायोब्ला नै हाखरफोर जावनानै खो सोरबा सोरबा ना गिदिर गिदिर फिसियो आरो बेयाव जों ना गिदिर गिदिर फिसिनोबो नुनाय जायो जेरै फख्रि जावो सोरबा जा हाखरफोर जावना दोनो। बेयाव जों नाफोर फिसिनो हायो। दै गैयाबा जोङो बेहाय ना फिसिनोबो हाया आरो जों नुनायबो नङा। दैया दैया ओ दे बुं। बुंजागोन।
बेबायदिनो दै गैयाबा जोङो माबोरै दुगैगौमोन आरो मा बोरै हिफोरखौ सुगौमोन जोङो जोङो साफा जानाय नङा मोन साब सिखोन जानाय नङामोन जोङो औ दै थानायनि थाखायसो जोङो सिफोरखौ साफा सुनो हायो बेबायदिनो दुगैनो हायो आरो लोंनो हायो बेनि थाखायनो जोंनि दैया गोनां थि अब्ला नोंथां दिनै जोङो दैनि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै।
औ दे गोजोन्थों नोंथां औ दे।